औ नोंथां
अ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों
नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ
आं दा जनानै दङ नोंथां
अ नोंथाङा ओ सम दंमोनब्ला एसे सावरायजागोन ना नोंथां
औ दङ नोंथां सरायजागोन
औ ओ ओ नोंथां दायोथ' सावरायनोसै नामा नोंथां
औ मा होनदोंमोन नोंथां
ओ दायोथ' दैज्लां बोथोर आरो ना नोंथां ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बिदिनो सावरायनोसै नामा
औ जागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला माइनि आबादखौ माबायदि मावो एसे फोरमायनानै हो खोनादोंना औ जोंनो माइनि आबाद औ जोंनो माइनि आबाद मावनो थाखाय जोंनो ओ माइनि माइदि ना नांग्रोगोन आरोना नोंथां अ जों बे माइग्लिखौ जों हाथाय बाजारनिफ्रायबा न'आवनो से बोसोर नि आगोल माइनि आबाद मावनाय बेखौ जोङो दोनखानाय जायो आरोना नोंथां ओ जोङो माइनि आबादखौ बायदि रोखोम खोनि माइ ओ गायनाय जायो जेरैहाय आसु माइब्रा ज जोसा रनजित जंग बन्धु बायदि रोखोमनि माइ गाय यनाय नुनो मोनो आरोना बा गायो जोंहा नोंथांमोननियाव माबायदिाहाय मा मा मा रोखोमनि माइ गायो
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां होननाय बायदिनो जोसा माइब्रा रनजि त ओ बेफोरबायदिनो गोबां मुंनि नाम माने माइ गायो आरो आं बारा एफाारि मोनथिजोबा
अ नोंथां
औ
बिदिना जोङो ओ माइनि आबाद मावनो थाखाय जोङो माइनि जोलैखौ जोङो ओ थयलायावहाय सोनानै ओ नांगौ बिबांनि सोनानैहाय जोङो गोरा खाथिनानैहाय जाहाथे गनो हा हाया बिदिनो जों गोरा खाथिनानैहाय दैयाव जोङो ओ सानसे हरसे सोमना दोननाय जायो आरो ना नों थां ओ नोंथांमोनाबो माइनि आबाद मावो ना नोंथां
औ मावो नोंथां
अ अब्ला ओ माइखौ नोंसिनाव ओ सानबसे सानबेसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो
औ जोंनाथ' ओ साननै बा साननै खावसे बेफोरबायदि सोमनानै दोननाय जायो आरो
अ नोंथां जोंनावहाय ओ सानसे ह सानसे हर से बिदियाव ओ ओ बो खोथि सा हाबनाय जायो आरोना नोंथां बिदिनो सोमना दोननानैहाय जोङो बोरियाव बोखांनानैहाय बोखांनानै जोङो दै खौ सरदग्रोनाय जायो आरोोना नोंथां मानो होनोब्ला जों न'सिम लांनो थाखाय जोङो बे दै गोनांखौ लांनो हायाना गिलिर जायो नालाय नोंथां अ बिदिनो ओ न'आव लांनानैहाय जोङो ओ दै ओ माइखौहाय एबा माइग्लियावहाय जोङो हायाव लखबनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां ओ माने आरो जोङो बेखौ पाखायाव लखबनाय जाया देर मानो होनोबा जोङो पाखायाव लखबोब्ला जोंना बियो ग बेरनो हानाय नङा माने हानि हानि हानि बिदुं मोनबासो माने गाजाया बेरखाङो होननानै बुंुनो माब सानो आरोना नोंथां माने बोरै बिदुं मोनो होननानै बुंब्लाथाय माइआ जेब्ला माइखौ दिहुननानै हाय जोंहा थ बिलाइबा खोब दोनोब ज ह निफ्राय एसेब्लाबो गुदुं जायो माने बिदिनो गुदुं जानायनि जाहोनाव जोङो गाजै बेरखाङो बि बि सानो आरोना नोंथां म माबोरै आरो जोङो गुदुंखौ माबोरै मिथिगोन जोङो जेब्ला थास' बिलाइया गोरमियो एबा रानदबबो आरो बेयाव गोलोमदै नङोना नोंथां बिदियाव जोङो गुदुं जाद बिदि मोनो आरो ना आरो माइखौ दांनायनाय नायब्लानो जों गुदुं मोनो म गाजाखौहाय बेहाय नुनो मोनो आरो बेयाव फोनो थाखाय जोङो ज द साम होनानै ख होनानै्रोनांग ोन नोंथां लनि उनाव ज मै होबाय म होनानैहाय जोङो बेखौ हाया दोलो दोलो जानायनि उनावहाय जोङो बेखौ थामजिसो मिनिट दोनथ'ा ज म मनि माइ्लिखौ जोङो सारस्रो सारस्रो होनाय जायो ना जायो आरोोना नोंथां आखाय मुथासे मुथासे हाय दां से दानसे बबा दानसे खावसेनि उनावहाय जोङो बे खोथियाखौहाय जोङो गायनो हानाय जायो आरोोना गायनो हानाय जौबो खोथियाया आरो बिदिनो जोङो बेखौ गायनो थाखाय जों आरो दुब्लि हा हालेवलाय जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आथिखालनि मुगायावथ' मोसौजों हालेवनाय नुला आरोना नोंथां औ नोंथ नावबो बेबायादिनो ट्रेक्टरजों हालेवना नोंथां
औ
औ औ जोंनावबो बिदि बिदिनो ट्रेक्टर जोंल' हालेवनाय नुसै दायो मोसौजों हालेवनाय नुला दा आरो ना नोंथां गोदो गोदाय हायहाय आबौ आबैमोननि समाव बा आदै मादैमोननि समावहाय मोसौजों हालेवनाय नुयोमोननो आरो गोदोहाय ओंखाम ओंखाम सोमजानानै जायोमोन न बिदि हालेवनो थाङोब्लाथाय खोनादोंना नों नोंथाङा
औ
बिदिनो जोङो माइनि आबादखौ जोङो बिदिनो खारायनानै सामार होनानै लानानै जोङो हायामोन होनब्लाथाय जोङो खोथिया मुथाखौ फुनानैहाय मुथा खानानैहाय जोङो माइनि दुब्लियाव माइ गायग्रा दुब्लियाव जोङो बेखौ लांनाय जायो आरो। लांनायनि उनाव जोङो बर' आइजो फोर जोङो माइ गायो आरोोना नोंथांमोननियाव आइजोफोरा माइ गायो ना। हौवासाफोरा माइ गायो नोंथां।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो आइजोफोरानो माइ गायो नोंथाङा जेरै होनो जों नि ओनसोलावबो बिदिनो गायो माइखौहाय गिबियावनो जोंनि ओनसोलावबो ओ माइ फोनो थाखाय बा खोथिया फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइ ज्लि नांग्रोगौ नालाय बेखौ सोमनो थाखाय जोंहा ओ न'निफ्रायनो दोनखानाय फोनो थाखाय दोनखानाय माइजलि बा हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै जोङो फाथो बस्थायाव सोनानै बे खौ फुख्रि बा दैसायाव सोमनानै दोननाय जायो आरो साननै खावसेनि थाखाय बिनिफ्राय जोंहा बेखौ बिनि उनाव न'आव लाबोनोबाथाय दसे थिखांना दोन्थ'नानै बिनि दैखौ सरद होजोबनानै उनाव न'आव लाना फैनाय जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ न'आव लाना फैनानै ओ न'नि उसुनदायावहाय थास' बिलाइ होनानै खोबनानै दोननाय जायो आरो गाजा ओंखारजासे बिदिनो जेबोब्ला गाजा ओंखारो। जोंहा बेयो‌ फोजानाय जायो अब्ला जोङो दुब्लिखौहाय फोथारखौ खा रायनानै लानाय जायो दानि जुगावथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा मोसौ मोसाजों खारायनाय नुनो मोनला। गोदोथ' जोंहा मोसौ मोसा हाल ओ बेफोरजोंनो खारायोमोन दानि जुगाव ट्रेक्टरजों खारायो बेनिफ्राय जोङो बेखौ खारायनानै जेब्ला हाया मोजाङै फोजानाय हाथर साफ्राफोरा रुइयो अब्ला जोङो बे खोथिया फोजानाय ओ माइस्लिखौहाय जोङो लांनानै फोहैनाय जायो आरो बिब्दिनो नोंथाङासो दानि बावैसो बुंलांनाय बायदिनो जोंबो दानसे खावसेसो दोननानै बे खोथियाया जेब्ला फुजानाय‌ जायो अब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै ओ फोथारावहाय जों बे माइखौ गायगोन बे फोथारखौहाय जोङो आलि दानग्रोना लायो आलि दानग्रोनानै मोजां खनसे खारायनानै लायो खारायखांनानै उनाव जेब्ला हाफोरा मोजाङै रुयो हाग्राफोरा मोजाङै सेवो अब्ला माइ गायजानाय जायोब्ला जों बेखौ मोजां जाङै आरो खनसेबाव खारायबावनानैहाय बिब्दिनो दानि जुगावथ' दानिसो बुंलांनाय बायदि ट्रेक्टरजोंनो हालेव बिदिनो हालेवनानै जेनेबा जोङो जेबोला गायजानाय जायो अबोला जों बे खोथिया फुनायखौ गायनाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा ओ दाइन बा स्नि दाननि उनावहाय जेबोला माइआ बिबार बारनानै फिथाइ थायनानै मोनो अब्ला जों बेखौ हानानै लाना फैयो हानानै लाना हानानै लाना फैनानै जोङो बेखौ ओ न'आव लाबोनानै नायो नानायाबो जोंथ' ट्रेक्टरजोंनो नायो दानि जुगावथ'
औ नोंथां ओ माइखौ स्नि दान नामा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ
औ
औ बिनिफ्रायहाय नाखांनानै जोङो मोजाङै साफा खालामनानैहाय बेखौ ओ मोजां ओ जावस्रोनानै बिनि गाद्रा गुद्राखौ मोजाङै जावनानै जोङो बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो बिनि उनाव नोंथां जोंहा माइ आबाद नि अनगायै गोबां मैगं थाइगं आबादबो मावनाय जायो नङा होमबा दैज्लाङाव बिदिनो औ ओ पथल जिंखा थाइबें बेफोरबायदिनो गोबां मैगंनि आबादबो मावनाय जा जायो बिब्दिनो जोंहा बेफोर मावनानै गोबां ओ रां रुफायाव हेफाजाब होयो बा न'खराव जानो जानो बाबो बिनि न'निनो ओ मैगं थाइगंखौ जानो हायो मानो होमबा हााथाइ बाजारनिथ' दाना मा मुलि होनाय मा मुलि होयो मा मायो बेफोर बायदि मोजां मोजाङै मोनथिया बेफोरखौ जानानै गोबां बेमार आजार जायो बिनि थाखायनो जोंहा न'आव ओ गायनानै जानाया एसे साबसिन जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
बुङोब्ला न'आव गायनायावथ' नोङो न' जेनेबा बेमार जायि बेफोर बायदिनो मुलि होयि बेफोर बायदि जायो नालाय न'नि गायनाया बेनि थाखायनो न'आव गायना जानाया स साबसिन जायो आरो मैगं थाइगंफोरा बेमार आजारनिफ्रायबो माने बारगयो आरो।
औ नोंथां।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय जोंनि बे सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां। ओ नोंथांसिम ओ जाखिनि बाथ्राखौ आं मोनथिनानै मोनदों नोंथांनिफ्राय बा सोलोंनानै मोन दों आङो ओ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां